हेलौ नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा।
औ
दा नोंथांखौ आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे जोबोर जोबोर बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ
नोंथाङा जुदि गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो होयोब्ला दान्दिसे
औ आं होनो हागोन
औ नोंथां दा बे आयदानि मुङानो जादों जिब जुनारखौ लानानै
औ
जों मिथिगौदि सुबुं माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनारखौ गावनि नांनाय खामानियाव बाहायबोगासिनो दङ।
औ।
जेरै सुबुं माहारिनि जिउआव बयनिख्रुइबो गोनांसिन जिब जुनार होननानै बुङोब्ला आं मोसौखौ बुंनो सानो
औ
मानो होननानै बुब्ला गोदो गोदाय जेब्ला सुबुङा गावनि जिउ खुंनाय राहायाव आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जायखिनि मुवा बेसाद एबा गोनांथि जानाय बेखौ जों मोसौनिफ्राय बा पास होनबाबो मोनबोदों होननानै बा जौखोन्दोबाबो मोनबोदों होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव एबा आबौ आबैनि समाव नांगौ बायदियै बिगियाननि बिगियानाबो जौगानाय नङामोन नालाय जोंहा मोसौ मैसोनिफ्रायनो एबा मोसौनिफ्रायनो हालेवनायनिफ्राय लानानै जाखिनि गोनां जानाय आबादाव हालेवनानै मैगं थाइगं गायनाय आलु बुरखांनाय बेफोरखौ मा मोसौआनो मैखोम बिहोमा होबोदों बेबायदिनो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेरबो मोनो गाइखेरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो देरजासिम लोंबोगासिनो दं बेबायदिनो जोंहा मोसौनिफ्राय होननानै बुङोब्ला मोसौनिफ्राय हासार मोनो जोंहा हासार माबोरै मोनगोन होनबाथाय जा मोसौआ गुबुन गुबुन रोखोमनि हाग्रा गांसो बायदि फोर जायो बेफोरनिफ्राय जा बिसोरनि उदै सिङाव थांनानै जा बे गांसोफोरा हजम जानानै खि महराव गबोैयो बैफोर खिफोरनिफ्राय जोङ हासार मोनो। बेखौबो रोखायै मिथिबोगौ जों बेखौ रोखायै मिथिगौदि सुबुङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम जिब जुनारखौनो बाहायबोगासिनो दं। खायसे ओरैबायदि जिब खुनहारबोदोंदि जाय सुबुङा गावनि उदैनि उखैनायखौ गुंनो थाखायबो बाहायबोनाय नुबोदों जेरै जों न'आव फिसि सिनाय जुनार होननानै बुङोब्ला अमाखौ बुंनांगोन मानो होनबा नाथाय जोंनि जाग्रा आदारनि गेजेराव अमायानो बर'फोरनि मोनसे आंगो जुनार बेखौ खौबो जों बुंजायो। मानो होननानै बुङोब्ला जाहा गोदो-गोदायनि बेनो जों जा हाग्रायाव थानानै ला एबा न'आवनो थानानै था जों गोबां जिब जुनारनि बेदर जाबोदों जेरै हाग्रायाव मोननाय गोदो-गोदायखौ हमोब्ला हाग्रायाव मोननाय मै हाग्रानि मोसौ एबा हाग्रानि मैसोनिफ्राय लानानै हाग्रायाव मोननाय अमा गोबां रोखोमनि दाउ आरिफोरखौ जों सुबुङा गोदो-गोदाय जाबोदोंमोन सिखार खालामनानै हाग्रायाव दा मुगाजों सोलायनाय हमबाय दा बेफोरजों हाग्रायाव दंब्लाबो गोबां खम जालांनो हमबाय जायनि जाहोनाव बैफोर जिब-जुनारखौ फरेस्टनि मानसि एबा हाग्रा ओनसोलनि पुलिस होनांगोन जायखौ जों बेफोर सरैखा हायो। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि खौरां बेफोरखौ जों रैखा खालामनांगोन इयुननि थाखाय दा मेन खोथाया खोथाया बाथ्राया जाबाय जिब-जुनार राज्योखौ मा मा खामानियाव हेफाजाब होबोदों एबा जोंनि जिब जुनारा मा मा खामानियाव ख'हा होबोदों। दा जोंनि सोरगिदिं जा आबाद मावनाय जों नुनो मोनो दाबसे जायगायाव जों आबाद मावोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै आसाम हालामनि आसाम हालामाव जों माब्ला माब्ला नुनो मोनोदि हाग्रायाव थानाय जाखिनि गिदोर गिदोर जिब जुनार जेरै हमना ला मैदेर मोसा आरिफोरखौ जों सम सम जोंनि सुबुंफोरनि ओनसोलावबो फैनाय जों नुनो मोनो बिनि फैनायनि गु गुबै जाहोन नामा होननानै बुङोब्ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगोनि जा जिब जुनारनि गोनां जानाय आदार जेरै बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथायाइ मैदेरफोरनो गोनां जानाय गावनि उदैखौ नि उखैनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नांगौ गोनां आदार गैलिया हाग्रायाव बेखौ जों रोखायै मिथिगौ। मानोना जाखिनि हाग्रा ओनसोल दंमोन एबा अरनबारि दंमोन बेखौ सुबुंफोरानो सानाफा एफा फोजोबस्रांगासिनो दं बे बेबायदिनो जिब जुनार बा गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मानसिनि फारसे आगान सुरबोयो। मानोना जों मिथिखौदि सुबुंफोरा मा मा मैगं-थाइगं गायो। जेरै हमना ला माइ आबाद मावो थालिर आबाद मावो बेबायदिनो औवानि आबाद मावो बेबायदिनो थालिर आबाद आरो माइ आबादा सुबुंनि थांना थानायनि थाखाय मैखोम बिगोमा हाबोदों दा बेफोरबायदि आबादखौनो मैदेरा गावनि उखैनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय सुबुंनि फारसे आगान सुरबोयो नाथाय सुबुङा मोनसे मा रोखोमनि जिउआरारि जों बेखौबो रोखाय मोनथिगौदि बै मैदेरफोरा गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो फैनायनि समाव सुबुंजों मोगा मोगि जाबोयो। जाहोनाव मैदेरजों आरो सुबुंनि गेजेराव मोनसे दाङा बाजि जायो। बेयाव जों गोबां खोनानो मोनोदि खायसे समाव गोबां मैदेरनि जिउआबो ख'हा जाबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों बाहायबोनाय इलेकट्रिक कारेन्ट मोब्लिबनि कारेन्ट खुन्था जायजों आबादनि सोरगिदिं बाहायो। बेखौबो जों मिथिखागौ बेबायदिनो गोबां समाव सुबुंनि जिउ खहाबो खोनानो मोनो आरो जिब जुनारनि जिउ खहाबो जानो मोनो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दि नोंथाङाबो बे जिब जुनारनि सायावनो एसे फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन होननानै आं सानो
औ दा जोंहा जिब जुनार होननानै बुङोब्ला
औ।
जिब जुनारा जोंहा मोननै रोखोमनि थायो जोंहा न' फिसि जाग्रा जिब-जुनार आरो हाग्रायाव थाग्रा जिब-जुनार जोङो दानि जुगाव जे गोबां जिब जुनारखौनो नुनो थांलिया। जाय जि जुनारफोरखौ जोङो गोदोनि दिनाव गोरलैयैनो जोंनि न' खाथिफोरावनो नुलाबायोमोन। दा बेफोरखौ जोङो नुनो थांला।
औ।
मानो होननो थांला होनना बुङोब्ला समजों लोगोसे बैसोरनि एसे
औ।
पपुलेसन एबा बिसोरनि थांना थानायनि गोहोआ एबा खमायलांबाय बेफोरखौ जे सुबनो खालामदों होननानै बुंनांगोन। मानोना जोङो आबै आबौनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला गोदो जोंनि नसा खाथियावनो जे मै एबा बे बायदिनो हाग्रानि जिब-जुनार बेफोरो माय फैयोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो मासे मैनायनो ब्ला जोङो जे बै हायुंङारि हाग्रामा एबा नेसनेल पार्क। जेरै- मानास नेसनेल पार्क, काजिरङा आरो जे सिरियाखाना। बेफोरबायदियावसो जोङो थांनानै नायनांगौ जाबाय। मानोना बेफोर बायदि जिब-जुनारफोरा दिनैनि समाव जोंनि गामि ओनसोल एबा टाउन ओनसोलाव फैयोब्ला बैफोर जिब-जुनारखौ दानो सुबुङा अन्थाइजों खुबैनानै डिस्टार्ब खालामगोन नङाबा बेखौ जागोन। दा बेनि थाखाय थाखायबो जोंनि सरकारा आयेन लादों जे हाग्रानि जिब जुनारखौ बुथारनानै जानाय जे जानाय नुयोब्ला एबा जायोब्ला जोंहा बे केस जागोन एबा हमजागोन।
औ नंगौ नंगौ।
आरो दा बिदिनो जोंहा जिब जुनारल' नङा जे जोङो दैयाव मोननाय गांजेमा एंखाव खावरि जे बिदिनो ना फिसाफोर हाजोनि ना बैफोरबो जोंहा गोबां खमायलांनो हमबाय आरो। जों दा बैफोरखौ नुनो थांनो नागिरला दा बिदिनो एसे नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जे जोंहा जे जोङो बैफोर हाग्रा बंग्रा साइडफोराव जिब जुनारफोरा गावसोरनि जिउ खुंङोमोन एबा बिसोरो थायोमोन। बैफोर हाग्रा बंग्राफोराव जोंहा सुबुंफोरा बेफोरखौ दानस्रांना न' स्कुल कलेज बिदिनो अफिस लामा बेफोरबायदि बानायजोब्बाय। जायनि जाहोनाव जों बै हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरखौ न'निफ्राय होखारनाय बायदि जादों आरो। बेनिखायनो बिसोरो जे बे हाजो खाथियाव थानाय न‌' एबा गावसोरनि हाग्रानि खाथियाव थानाय न' बैफोरखौ बिसोरो बैफोर जायगायाव मैदेरफोरा फैयो आरो मानोना बिसोरो मानोना बै जायगाया बिसोरनिसो जायगामोन आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरा एबा गासैबो सुबुङानो जे इलेक्ट्रिक सर्ट बेखौ होयो आरो बेनि थाखाय बिसोरनि जिउआव खहा जायो। आरो लोगोसे बिसोरो फैनानै एसे सुबुंनि न' फोरखौ गाख्रेबो आरो जों गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो खोनायो जे बिसोरो मानसिखौबो गाथारो आरो बेनि थाखाय जोङो बैफोरखौबो होनांगौ जानानै फैयो।
औ नोंथां।
दा बिदिनो जोंहा जिब जुनार बुङोब्ला न' फिसिजानायाव नोंथाङा बुंलांखारदों जे जोंहा मोसौ मोसौखौ जोङो गासैबो खामानियाव बाहायनो हायो मोसौ आरो मैसो।
औ नोंथां।
हालेवनायनिफ्राय लानानै, माइ गायनो हालेवनायनिफ्राय लानानै मेगं थाइगं गाइनो हालेवनायनिफ्राय लानानै माइ मारा होनायनिफ्राय लानानै जे बिसोरनि ओ जे - जाय हिनजाव मोसौ बेफोरखौ जोङो गाइखेर जानायाव बिसोरनिफ्राय जों गाइखेर जानायाव बाहायनायनिफ्राय लानानै जोङो गोदोहाय नुबावोमोन जे जोङो मैसोफोर जोंनो बैसो गारि बानायमोन। जोङो जे गय एबा माइ बिदिनो जों गोरलै गोरलै बुस्थुफोरखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय जोङो बैफोर मोसौ मैसोखौ जोङो बाहायनाय नुयोमोन। बेफोरावबो जोंहाब बे मोसौ मैसोखौ बाहायोमोन। नाथाय दानि जुगावसो जोङो बैफोरखौ नुनो मोनला। बै फोरनि सोलायै जोंहा गारि मथर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां थारैनो।
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां। जोंना समाबो जानानै होबाय नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा थियो इयुनाव अबावबाफोर फिन लोगो मोनफिनगोन गोजोनथों नोंथांना।
औ गोजोन्थों।